खोनादों औ खोनादों ना नोंथां औ खुलुमाय नोंथां
ओ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हाल'नायखौ बावहरनाय थाबाय
अ जों दायो ओरैनो मानि सायाव सावरायनो नोंथां
ओ नोंथां जों दायो जे मुलि हारिनि लाइफांफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां जे जों मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोर दंना बेफोरनि सोमोन्दै
अब्ला नोंथाङा फोरमायना होग्रोदोदां जेनेबा नोंथां
जागोन दे नोंथां अब्ला आं फोरमायथिग्रोनोसै बे जोंहा ओ जोंनि मिथिंगायावनो माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ जों मोनो हायो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बेफोर लाइफांफोरखौ जोङो आबाद मावलायनायनि गोनांथि गैया आरो ना नोंथां जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला माखासे लाइफांफोरखौ जोङो मैगं बा जानाय जोंनि ओंख्रि संना जानाय आदार हिसाबैबो जोङो बाहायनाय जायो जेरै बुंनो थाङोबा जारिबा उसुमै जायखौ जोङो ओ ओंख्रि जानाय जायो आरोना बेखौ बिदिनो दाउफोरजोंहाय बा नाफोरजोंहाय रोसि फुदुंनानै बेखौ जानाय जायो बेखौ जायोैब्ला जोंहा माबा मुलाम्फा मोनो होनोबा जोंहा जे जोंनि उदैयाव माखासे गाज्रि गेस जमा जाना थानाय बेफोरो माने बेजों गाज्रिखौरै सिफुंना लोङोबा खारलाङो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे ओ बे जारिनि बिबार बे उसुमैनि बिबारखौ जोङो जायोब्लाथाय मा जायो जोंनि हाथाइआव सानाय थानाय बा हाथाइ सानाय बायदिसिनाया खारो ओमफ्राय जोंनि खुगायावहाय मोनसे सिथर बेरो जे बे सिथरफोराबो खारो आरो ना ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ सालायाव सिुथुर बेरनाय खुगायाव सिथुर बेरनाय बेफोरो जारिनि बे बिबारखौ जायोब्लाथाय खारो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा जारिनि अनगायै गुबुन गुबुन बिफां-लाइफांफोर दङ जेरैहाय जोङो नेमखौ बुंनो हायो निम बिफाङाबो गासैबो बिनि बाहागोआनो जोंहा बे मुलि हारिनि बा मुलि हारि बायदि जोंखौ हेफाजाब होयो आरोना जेरै बिनि रोदा बिनि बिगुर बिनि देन्था बिनि बिलाइ बिनि देन्थानि बागै बुङोबा जोङो बिनि जे देन्था बे देन्थायाहाय मा बेखौ जोङो सानफ्रोमबो फुङाव सिखार नानै बिनि देन्थाजों हाथथाय मानजियोबा जोंनि हाथाइआ गोग्गो आरो थिग बेबायदिनो बिनि बिलाइफोरनि बागै बुंनो थाङोबा निम बिलाइआनो माने बे बिफांनि निम बिफांनि बिलाइयानो बांसिन गोहोगोरासिन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो निम बिलाइखौ ओ नोंथांनि मोदोमफोराव बा माबा मोनसे माननाय बा बायदि माबा माबि मोदोमा जेंना जेंनाजों ओ मोगा मोगि जानांदोंबाथाय मा खालामनांगोन ओ नोंथाङा निमनि बिलाइखौ हाननानैहाय निमनि बिलाइखौ दैजों फुदुंनानै दुगैनो नांगौ अब्लाथाय जे नोंथांनाव जानाय माखासे बिगुरनि बेराम आरो माखासे बेक्टेरिया बेफोरो जिउसाफोरा थैलांगोन आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो निमनि बिलाइजों गेजेरजों मा खालामनो हाबावो निमनि बिलाइखौ जोङो फुङाव सानफ्रामबो सिखारनानै गांनै गांथाम जाहैबाय थायोब्ला जोंनियाव सुगार बेरामा जानो हाया आरो आरो बेजों लोगोसे निमनि बिलाइखौ थावजों फ्राम फ्राम एवनानैबो जों सुबुंफोरा जानाय जायो आरोना नोंथां आरो बेनि बिलाइखौ एवनानै माने एवथारनानै गोसोम हांगार बायदि खालामना गुन्द्रा खालामनानै माखासे गाराय दोलानाय बायदिसिनाफोराव होयोब्ला थाबैनो बै गाराया रानफिनलाङो आरो आरो मोजाङै मोदोम रज'नायाव हेफाजाब होयो। थिग बेबायदिनो दंबावो जोंहा गोबां रोखोमनि जेरै पुदिना फुदिनायाबो बिदिनो मोनसे मुलि हारिनि लाइफांखौनो जों बुंनो हायो। बेनि मोदोमनायनि थाखाय जों बेखौ सुबुंफोरा ओंख्रि बा बाथोन देनानै जानाय जायो। आरो बेजों मा जोंहा देहानि मो मोदोमनाय बा खुगानि मोदोमनाया फुदिनाजोंहाय खारो आरोना। जुदि नोंथांनाव देहायाव बा सोलेरा मोदोमबाय बा मोनामबाय थायो अब्ला पुदिनाखौ जोङो देग्लिनानै दैजों मिलायनानै बा दैजों फुदुंजाबनानै दुगैयोब्लाथाय जोंनि बे देहानि मोदोमनाय बा मोनामनाय गाज्रि मोनामनाया खारो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो मोनसे दंबावो जे पाथिगाजा बे पाथिगाजायाबो जोंहा मा बेखौ जोङो सानफ्रोमबो फुङावहाय उदै खालियाव सानफ्रोमबोथ' नङा जों सप्तासेयाव खननै जानो नांगौ आरो ना? बेखौ उदै खालियाव गांनै बा गांथाम बिलाइखौ लानानै बेनि सोरगिदिं फिसा फिसा बिलाइखौ गारनो नांगौ आरो बेनि उनावहाय जों बेखौ देग्लिनानै बिनि बिदैखौ लोङोब्ला जोंनि जे उदैयाव जानाय अन्थाइ बा जोंनि किदनियाव जानाय अन्थाइ जायखौ जों सिथन होनना बुङो। बेयो माने गलाङो आरोना नोंथां? माने गुब्रु सारनानै हासुदै नालाजोंहाय बियो गलांनाय जायो। बेबायदिनो जोङो बेखौहाय बाहायनाय जायो आरो बेखौ जोङो सानफ्रामबो बाहायबाय थायोब्ला मा जायो बेयो जोंनि फ्राय माने गाज्रि गोहोम खोख्लैनोबो हागौ बेनिखायनो जों बेखौ सप्थासेयाव खननै बायनाया मोजां आरो बेखौ बाहायोब्ला जोंहा उदै सानाय बायदिसिनायाबो जोंहा खारो। थिग बेबायदिनो थुलुंसि थुलुंसियाबो जोंनि मोनसे मुलि हारिनि लाइफां। थुलुंसिखौ जोङो गगा मोननायफोराव जोङो नो हायो आरो ना नोंथां बेखौ मा बेरे मोदैजोंहाय थुलुंसिनि बिलाइखौ गांथाम गांब्रैसो लानानै सिफ्लेनानै लोङोबा जोंहा गगा मोननाय गुजुनायफोरा खारो आरो बे थुलुंसिनि बिलाइआ जोंनि बौनाय बायदिसिनायाव थै ओंखारनायफोराव बेखौ सिफ्लेनानै होयोब्ला बेयो थैया था थाबथा होनो हानाय बेहा गुन दं आरो नाथायखौ थाबथा होनो हानाय आ थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावोदि माखासे जेरै दुब्लि हाग्रा बेबो मोनसे मुलि हारिनि लाइफां। बिदिनो खान्थिसा दङ जोंहा खान्थिसाखौबो जोङो बेखौ फाजाबो जायो बिदिनो मुलि हारिनि महरैबो बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मोनसे मैगं दंबावोमोन मैगंनि मुङा बिबदिनो जे खिफि बेन्दों बे खिफि बेन्दोंआबो जोंनि उदै सानाय उदै सानायखौहाय खारहैयो आरो बेहाबो मोनसे उदैसानायखौ खारहोननो हानाय गुन दङ'
थिगबायदिनो जोङो ओ बर' सुबुंफोरा मिथिंगायाव मोननाय माखासे बेन्दों बिनला बिफां लाइफांफोरखौ मुलि हारि लाइफांफोरखौ जानानैनो जोंनि गोग्गो देहाखौ बा देहाखौ गोग्गो गोसार लाखियो आरो थिग नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ नोंथां दा जेन'बा नोंथाङानो फोरमायजोबखाबाय जेन'बा उम जोंनि गोदो सुबुंफ्रा जेन'बा जोंनि ओ मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुलि बे मुलिफोरखौ ओ जोङो माबायदि बाहायबोयोमोन दा जोंनाव बाहायनायजों जोङो मा मा ओ माबाखौ लोमजानाय साजानाय बा मा मा बेरामखौ जोङो फाहामबोनो हायो जों बेखौ जोंनि गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय सोंना लायोबा जों मिथिगोन दा बियो सैथो जे जोङो उम बांसिन गोदोनि समाव जोंनि गेजेराव आ बिदि ओ रोंखा राखा देहा फाहाम फाहामगिरि आरो देहा फाहामसालि बिदिया गैयामोन जों मिथिखायो दा नाथाय बियो आथिखालाव जोबोद सोलायबाय बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ जोंनाव माखासे सोलोंथाइ आरो गियाननि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे जोङो सानथावै जों नुथावै माखासे जोंनि गेजेराव बे देहा फाहामगिरि देहा फाहामसालि आरो देहा फाहामगिरि फाहामसालियाव बाहायनाय माखासे आगजु बेफोरखौ जों नुनो मोनजोब्बाय आरो दा जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि फिसा फिसौ गिदिर उन्दै गासिबो बेरामखौ जोङो जोंनाव सोखानो हानायनि अथिकतथ' माबा दंसै आरो जोंनाव माखासे राहा लामाफोर दंसै आरो जेरै जों बुंनो हायोब्ला जेन'बा जों आजिखालि मा मा ओंखारदों होनबा एक्सरे खालामनाय सन'ग्राफि खालामनाय बेफोरथ' मा बुस्थुमोन गोदोनि दिनाव रावबो सुबुंआनो जेबोआनो मिथियामोन दा बे मा बुस्थु होनबा जोंनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों जेनेबा माबा मोनसे जाब्रबथायनि गेजेरजों ओ जोंनि जोङो माबाफोर गोलैनाय बा ओ जोंनाव माबाफोर जानाय बेफोरखौ बेफोरनि गेजेराव जोंनाव जोंनि देहा सिङाव माबाफोर खामि हारा बायनाय माबानाय ओ बिदि जायोबा जोङो बेफोरखौ नायनो थाखाय मा जोंनि सिंनि जोंनि देहानि सिंनि माखासे बुस्थु थुखौ जोङो ओ नायबिजिरनांगौ जायो। दा जोङो जोंनि सिङाव जानाय बे जोंनाव बायनाय लोरिनाय बेफोरखौ नायनो थाखाय जोंनाव आथिखालाव मा ओंखारखो एक्सरे मेसिन ओंखारबाय दा जों एक्सरे मेसिनजों मा खालामनो हायो जोंनि देहा सिङाव बबे खनायाव जोंनि हाराया बबे खनानि हाराया बायदों जों बैखौ जोङो नायनो हासै आरो दा बायनायाव जोंहा बबे खनायाव बायदों ब माबायदि बायदों जों बेखौ नायनो हासै जोङो मिथिनो मोनसै दा बिदिनो बेल' नङा जोंनाव आथिखालाव गोबां सुबुंनाव जोङो माखासे अन्थाइब बेराम बा अन्थाइ जानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो दा बे अन्थाइफ्रा जोंनाव जोंनि थि समाव जोङो दै लोङै आरो जोङो नांगौ समाव जोङो हासुनानो ओंखारनायाव हासुयै बेफोरबायदिनि थाखाय जायो आरो दा बेफोर गाज्रि नङा जेन'बा बेफोर जेन'बा ओ गाज्रियानो जेनेबा जोंङो नांगौ समाव समाव जोङो ओ हासुनो खिनो ओंखारनायखौ जोङो खालामनांगौ आरो नङाबा जोंनि उदै सिङाव माबाफोर गाज्रि जायोबा जोंहा जोंनि देहायावनो लोमजा साजाया बांसिन जायो दा बिदिनो जोङो अन्थाइ जानाय जोङो अन्थाइखौ जों नुयो ओ जेन'बा जों बे अन्थाइखौ जोङो सन'ग्राफि खालामनानै नुयो बेसे गिदिर ओ जाखो अन्थाइआ बिसि फिसा जाखो बेखौ जों नुयो दा जोंहा बेखौ ओ फाहामनायबो जोंहा आथिखालाव माखासे ओ दारिमिन बा माखासे आगजु दंसै आरो दा बे आगजुफोरजों जोङो सन'ग्राफि खालामनानै नायनानै बबे खनायाव जादों अन्थाइया बेखौ जों माबारै फाहामनो हागोन जों बेखौ ओ आजिखालि हासै आरो। दा जोङो उदै सिंजों जोङो पाइप सोनानै बा खुगाजों गारामाजों पाइप सोहरनानै मा खालामो ओ बे गेजेराव फाइभनि गेजेराव माखासे गावफ्रुग्रा मोनसे गाजोलफोर बायदि हरनानै मिस नि गेजेरजों जोङो बे अन्थाइफोरखौ ओ फिसा फिसा गुन्द्रा खालामनानै जोङो बख'नायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बियो जोंनि आथिखालाव जोबोद मोजां सोलायनाय। दा गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि जोंहा माबा गैयामोनब्लाबो जोङो ओ बेफोर बेरामखौ जोङो गोदोनि दिनाव मामोन जोङो बिफां लाइफांजोंनो मोननाय जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरखौनो जोङो ओ माखासे मुलि हिसाबै बाहायनानै ओ जोङो बेफोर ओ बेफोरनिफ्राय जोङो ओ रैखा मोननो थाखाय जोङो नाजायोमोन दा गोदोनि समाव बेफोरजोंनो जोंनि लोमजानाय साजानाया हामोम बे थिग नाथाय आथिखालाव जोंनि लोमजानाय साजानाय बेफोर गासिबो बारायजोबबाय। आरो बिदिनो जेनेबा जोंनि जानाय लोंनायफ्रा थिग नंला जोङो जानाय जोङो बांद्राय ओ रासायनारि मुवाफोराव मुवाफोर माबा मुवा हासार बेफोरबायदिखौ जोङो जोंनि मुवाफ्राव बा आबादफोराव जोङो होनायखौ नुनो मोनसै जायनि गेजेरजों जोंनि ओ ओ आथिखालनि आबादफोरा ओरैबायाददि माखासे मुलि जोङो मुलिखौ जानाय बायदिसो जायो। जा जों बेफोरबायदिखौ जाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव निस्सय जोङो लोमजानाय साजानाय फैगोन बा जोंनि देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जागोन। दा बिदिनो गाज्रि जोङो नुलांखादों जेन'बा टाउन सहरनि सुबुंफोराथ' ओ बिसोरो गावसोरनावथ' आबाद फोथार गैया बा आबाद मावनो बिस बिथांमोनहा समाय गैया जायनि जाहनाव बिसोर बिथांमोनहा हाथाय बाजाराव मोननाय माखासे रासायनारि मुलि होनानै बानायनाय बै मैगं थाइगंखौ बायनानै जायै जायै बिथांमोनहा दिनै लोमजानाय साजानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा बिदिनो नोंथां ओम जोङो जेन'बा माखासे मुलि लाइफाङारिनि मुलि बा आथिखालनि मुलि बागै सावरायबाय। दा जोंहा समाव जाबायना नोंथां।
औ नोंथां समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? दे अब्ला नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय एसेनोसै।
अ एसेनोसै।